खोनाखै नामा? हेल' औ खोनादों दे।
हेल'
खोनागोना खोनायाखै? हेलौ आं
ए नोंथाङा गोसा रायलाइलाय एसे
ओ आंना बिदिनो जायो होनदों मानसिफ्रा मा मानि थाखाय जायो माने लासै लासै खोनाय जे आंना
नोंनि माथोखौ बिराद लासै खोनादों माने
मानि थाखाय आं हमनो हायाखै आं दाबो माने आंथ' खाथियावनो लानानै रायजलायदों हेदफन बो लायाखै
साउनफोर होलाय नोंथाङा एसे
साउन्डखौबोथ' ओ होजोबखानायखा
अ मा खालामदों नोंथाङा?
आंथ' ओरैनो दङ खोनादोंना? हेलौ हेलौ खोनागोनना खोनायाखै आं खोनायासै हेलौ मानोथोसिरि जाखो नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेल' मा जाखो